खोनानोना आोंथाङा अ नोंथाङा फ्रि दंना दा
औ फ्रि होनदोंमोन नोंथां आङो
जो फंनैसो बाथ्रा रायलायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
हागोन दे नोंथां ओ ओ मानि जेनेबा मानि सायाव रायलनो-
ओरैनो नों - नथां न'आव जों थानानै जेनेबा दाउ अमा एबा बोर दाउ अमा बोरमा खौ फिसिनायनि बागै एसे सावरायलाइ जागोन ना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
ओ ओरैनो नोंथाङा ओम अमखौ अमा मासे फिसियोब्ला मा मा ओम बायदि जोथोन लायो एबा मा मा दाना बा एबा मा मा होयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना एसे?
औ हागोन दे नोंथां। जोङो अमा फिनो गोनां होनबा ओ जोंहा गिबियावनो जोंहाथ' ओरैनो अमाया दा ओ माबा दङ आरोना। जोंहा न'खराव ओ बिनि गेजेरावनो जोंहा आदारखौ हाग्रानि जा थास' बेखौबो रुना होयो गेजेर- गेजेर आरो जोंनिया ओ गामियाव आरो न'खराव सेरेब सावो नालाय बेनि सेरेब सावनानै ओंखारनाय अफ्रि बेखौबो होनाय होनाय जायो आरो। ओमफ्राय आरो जा हाथायाव मैगं जे हाथायाव लांनानै जा मैगं रेजिक आग्लायबोयो आरो हा-हाथायावथ' ओरैनो गोबां खबि बिगुर बेफोरबायदिनो गोबां मैगं थाइगंनि जा रेजेक बेफोरखौ बायनानै लाबोनानै जोंना रुना होनानै अमानो होनाय जायो आरो दानाजोंबो ओ माबानानै ओमफाय जोङो गुन्दैखौ ओ हलसेलारनिफ्राय जोंना लायनाय जायो ओ जोंङ आल लकेल गुन्दैबो होयो गेजेर गेजेर बिनि उनाव सिरा गुन्दै होयो बिनि उनाव अमा फिसानो पालिस होनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ गेजेर गेजेर जोङो अमाखौ जा बेराम बेराम जायोना अमायाबो बिनिफ्राय बेरामनि थाखाय बेरामनिफ्राय बारगनो थाखाय जो ओ गेजेर गेजेर मुलि होनाय जायो आरो
औ औ
औ नोंथां औ नोंथांलाहानावबो अमाफोर नोंगौ नामा नोंथां
औ नोंथां अमा दोङो मासे फिसा द ङो
औ औ औ नोंथालाङा नोंथां नाङा ओ अमाखौ माबोरै जोथोन लायो एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
नों औ नोंथां जेरै अमाखो ओ नों दा जाबाय नोंथाङा दा जाबाय दि फोरमायलांदों थिग बेबायदिनो आंबो ने ओ जा ओम जों आबाद मावो नालाय आबाद मावनायाव ओ ओ बारि जेक थानाय ओंख मैगं एबा थास' बेफोरखौ रुना ओ रुना होनाय जायो जोंबो थिक ओम बेबायदि बिदिनो अमाखौ ओम दा फिसा गोनां अमा नालाय फिसा गोनां अमानो माबायदि जोथ थोन लानांगौ होनोब्ला जों गाइखेर ओंखारनो थाखाय बेनो भिटामिन भिटामिन ओम ओम मुलि होनांगौ एबा ओम बेनो जानाय जानाय आयदाखौ गुरै गुरै होनांगौ एबा फिसानो साइस्थ' जानायनि थाखाय गायखेर ओंख खारनायनि थाखाय बेनो मेडिसिन बाहायनांगौ जायो नोंथां बेनि थाखाय बेनि थाख थाखायनो जोङो फिसाया ओम जेब्ला आदार बा जामुं सोला सोलानो हागोन बेनि थाखाय जोङो गोरलै खायद' जेरै पालिस होननायखौ दै गुदुंजो होबा होनांगौ एसे एसे बे ओं इसे इसे ओ बे जानो हानाय सेबां हक्तिखौ जों होनांगौ जायो आरो अमा फिसानो उम साइस्थ'नि थाखाय नोंथां
औ ओ ओरैनो बोरमा ओ जा अमा अमानि अनगायैबो नोंथांलाहानाव ओ मा मा जुनारफोर ओ दोङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
जोंनियावथ' जोंहानि न'आवथ' दा सान्दि बोरमा दं आरो मोसौबो दं नों थां मोसौ मोस मोसौ होनोब्ला नोंथां मोसौआ जेरै जोंनो ओम रां अनसुंथाइ होनो हायो जे रां अनसुं थाय मारोरै होयो होनब्ला नोंथां जे ओ जेरैबा मोस मोसौनो मोसौआ जेब्ला गोरबोआव थागोन अब्ला फिसा जोंनो ओ होयो बे फिसाजोंनो लोगोसे जों आरो फिस फिसा मोनबावनो हायो। बे फिसा मोननाय जों बेनिफाय गाइखेर मोननाय जायो नोंथां गा गाइखेर मोननायनि उनाव बे गाइखेरखौनो जोङो ओम गुबुननो फाननो हायो एबा फाननानै रां आरजिनो हायो नोंथां बेनि उनाव बे गाइखेरखौनो जोङो न'आव फानाबाबो न'आव दोनथुमनानै जमा खालामना दोननानै जों गाइखेर जे जायखौ गाइखेर माखन बुङो बेखौ गाइखेर माखन खालामामनानै जानो हायो जों दा गरम बोथोर नालाय नोंथां बे गरम बोथोराव जों बे न' न'नि लकेल फ्रेस गाइखेर गथानो माखन बानायना जानो हायो नोंथां आरो जेरै कनिरजों जा पनिर जायो नोंथां। बे कनिरखौ जोङो नों जोंनि न'नि मोखौ खुद गांसो जानानै ओंखारनायल' लकेल गाइखेरनि गाइखेरनि ओम गाइखेरजों बनायना जानो हायो कनिरखौ नोंथां। बे बेनि नो कनिर बानायनो थाखाय जों कनिरखौबो गोखै होनानै गोखै होनानै दैयाव गाइखेरखौ गाइखेरखौ सारायाव होनानै दुंहोनानै गोखै इसे होनानै गाव होनानै मोनसे हियाव सेबखांना दोननानै जों कनिरखौ बानायनानै न'आवनो जानो हायो नोंथां।
न'आव होमबा जा गाइखेरखौ ओ गोबां मोजां रोखोमैनो बाहायो आर ना नोंथां। जेरै गाइखेराथ' जोंनि थाखाय जा जोबोर खक्तिनि मोनसे बुस्थु
औ औ नोंथां।
जोङो जानांगौ आरोना। ओ नोंथाङा दासो पनिरनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा ओ पनिर बानायनायखौबो आंनो ओ फोरमायबाय नोंथाङा। दा ओ गाइखेरजों बानायनाय जा
औ।
मैखि गाइखेर मैखि बेखौ जों माबोरै बानायनानै जानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां जा जों मोसौनिफ्राय मोननाय लकेल गाइखेर होनो बे लकेल गाइखेरखौ नोंथां से ओ जों गाइखेरखौ सेर खांनायनि उनाव मोजां सिखिनिदो निजो सरना लादो मोनसे दोआव एबा हा दो नङाबा हानि जा जों हानि थिंख्लि बानायनाय दङ ना नोंथां? बे बे हानि थिंख्लियाव मोजां दै फो सुनानै दैजों सोमहाबना दोननानै सुनानै बे थिंख्लिखौ दसे फोराननानै दै फोरानाबाबो हिस्रि गोरानजों हुगारनानै गाइखेर जाजों मोसौनिफ्राय सेरना मोननाय गाइखेरखौ बेखौ बेयाव सिकनिजों सरनानै दोननांगौ नोंथां। बेनि उनाव बेनि थकनिजों खोबनानै खाथेना दोननांगौ नोंथां। बेनि उनाव सान से बा साननैनि उनाव बेखौ जोङो जाजायो सिरा जेरै लकेल सिरा एबा सिनि होनानै एबा गला मिस्थि होनानै जों बेखौ जाजायो दा गरम बोथोराव नोंथां।
ओ ओरैनोथ' ओ बर'फोरनि न'खराव गोबां ओ जिब जुनार लानाय जायो। बिदिनो ओ बोरमायाबो मासे बर'फोरनि जा न'खर न'खर मोननाय जायो आरोना बोरमाखौबो जोङो। ओ नोंस्रा नों बोरमाफोर ओ माबैसे दोङो एबा नोंथां लाहानाव बोरमाफोर दङो नामा नोंथां?
औ, जोंनियावथ' बोरमाया दासान्दै माथाम दंमोन माथामनि नि आं जेरै बोरमाजोंनो जोङो अनसुंथाइ लानो हायो बा जो रां आरजिनो हायो थिग बेबायदिनो थिग बेबाय बिदिनो आं माथामनि मानै दं मानैनि मानैनि मासेया गाबिन दं थिग बेबा गाबिनानो आजायबा जों फिसा मोनगोन। बे फिसाखौनो जों फाननानै अन सुंथायाइ मोनगोन। थिग बे बिदिनो माथामनि मासे आ आदि हरना दोनबाय बेनिफ्राय फिसा मोनबो गोन आं नोंथां। थिग बोरमानोबो बोर बोरमाखौबो जोथोन लानांगौ जायो। बोरमाखौ साफा जागायाव दोननांगौ एबा मोजां था खथायाव दोननानै बिनि खि खि हासुनायफोरखौ ओ साफा सिबनांगो साफा दोननांगौ नोंथां। बेनि उनाव बे बोरमाखौ साय सथ' एबा बोलोनि थाखाय गांसो जानो थाखाय गांसो हानना होनांगो एबा दुब्लि फोथाराव गांसो थानाय जायगायाव हैनानै दोनब्ला बियो जानानै देहा जिब जाबा फिसाया साइस्थ' जागोन एबा फिसानो गाइखेर होनो हागोन आरो नोंथां।
औ नंगौ ओ जिब जुनारा सुबुंनि जिउआव ओ गोबाङैनो मदद होयो आरोना? रां ओ जा रांनियानो जा माबा मोनसे नोंथांनि न'खराव ओ बेमार आजारफोर जाब्लाबो बेफोरखौनो फाननानै
अनसुंथाइ होनाय जायो आरो, औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो ओ जा हांसो ओ जों बोरमा अमा दाउनि अनगायैबो हांसो दाउफोरबो लानाय जायो गोबां न'खरावनो जोङो नुनो मोनो ओ नोंथांलाानि न'ख खरावबो बेफोरबायदि हांसो आरो दाउफोर फिसिनाय दं नामा नोंथां?
नोंथां आं ओ जोंनियावथ' हांसो दोङो हांसोआ जोंनो दा जेरै दा दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां थिग ओं थिग बायदि थिग बेबायदिनो हांसोआबो दा दैज्लां बोथोरदो लोगोसे हांसोनो दै नांगौ जायो नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो जे हांसोनि बुंनो थाङोब्ला हांसोनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला नोंथां हांसोआ जेसेनो दै एबा दैज्लां बोथोराव बांसिन बिदै होनाय जायो। एबा दै जो हांस होआ दैनिनो बुस दैयाव थाग्रा जिब मोनसे नालाय दैजों टास जेनेबा दिनो दैज्लां बोथोर एबा दैजों गेले नुनो मोनो एसेनो थब बिदै होनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बिदिनो थिग जोङानि हांसोआ दा दैगासिनो दोङो नोंथां ओम मा-माथाम दोङो माथामनि मासे जे जोला मानै जो बेसोरो ओम मानैया दैगासिनो दों नोंथां। साननैयाव दैनै होयो दैनै बि दै मोननो हायो आर दं दा।
हांसोनि ओ जा हांसो आरो दाउ प्रटिन मोननो हायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
जोंना दा टाइमआबो जाबायमोन ओ समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोन आरो दाउ अमा बर'फोरनि ओ दाउ अमा जुनार जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथां निफाय गोबां बाथ थ्रा मिन्थिनो मोनबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथां जो रायलायना जोबोर गोजोननाय मोनबाय ओ दे होमबा ना नोंथां जों दोनथ'नोसै।
औ दे गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय।